खुलुमबाय नोंथां ओं खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां दे।
जों दायो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो सानदों।
औ औ सावरायनो हागोन दा नोंथाङा मा खोथा लानानै फैदों बे
बे आयदायानो जाबाय जोङो सल'बाथा खोन्थालायनाय
औ जागोन दे हागोन।
होमबा आङो गिबियावनो आं आंनि सल'बाथाखौ आं खोन्थाग्रोनायसै।
औ दे नोंथां फोरमायग्रो हागोन।
मोनसे गामियावहाय सासे मोसौ गुमग्राया गावनि मोसौखौ मोसौ आरो बोरमाफोरखौ गुमगासिनोमोन आरो
औ
बियो सानफ्रामबो गावनि मोसौ आरो बोरमाखौहाय हाजो जिङावहाय गुमहैबाय थायोमोन बियो।
औ
बियो गावनि मा होनो मोसौ आरो बोरमाफोरखौहाय बिदिनो ओ गांसो जाहोसे जाहोनानै आरोबाव बिदिनो गोबां हाग्रानि जिब जुनार फोरनिफ्राय बासायनानै लाखिनानै आरो बेलासि जाबाथाय बियो न' फारसे गुमबोफिननोमोन।
औ
अब्ला सानसेखालि बियो गावनि खर'आव मोनसे खोथा सानबाय आरोना। जे ओं आङो। मानसिफोरखौहाय माने सिगिनो होननानै मानो होनबा बे गामि खाथियावहाय गोबां बेबायदिनो सियाल बा मोसा बिदिनो फैनानै- बिसिनि मोसौ बोरमाफोरखौहाय जाफैबाय थायोमोन। बिनि बेखायनो बे गथ'आ ओं गामिनि मानसिफोरजोंहाय ओरैनो थगायनो बा गेलेनो होननानै बियो सानसेखालि ओं गाव जेरावहाय मोसौ बोरमा गुंबाय थायोमोन बेयाव बेयो सियाल गाबबाय गोबां बिदिनो गोबाव सम सियाल गाबबाय बियो ओमफाय सियाल गाबनाय समावनो गामिनि मानसिफोरा ओं सियाल फैमारबाय होननानै बयबो होसोलांबाय अब्ला होसोलांनाय समावहाय बे गथ'आ बे जाय मोसौ आरो बोरमा गुमग्राया बिसोरखौ नायनानै मिनिबाय आरो मिनिना नै बे गथ'आ बुंबाय ए जाम्बा फोर आङो ओं बे सियालनि ओरैनो माथोखौ गाबफ्लानानैसो आंङो नोंसोरखौ थ'गायदोंमोन आंनाव जेबो जायाखै बेवहाय सियालबो फैयाखै आरो आंनि मोसौ बोरमाखौ जेबो खहा खालामाखै होननानै बियो मिनिबाय माने ओमफ्राय मिनिनानै अब्ला गामिनि मानसिफ्रा सानबाय फैयाखै नालाय फैयाखै नाथाय थगायनायखौहाय बेखौ हमदांनो हानानै बिसो रो लाजिनानै थांफिनजोबबाय आरो।
औ।
बिदिनो ओं सानसे साननै थांबाय थांनानै सानसेखालि ओं । सियालानो फैमारबाय माने बे जेरावहाय बोरमा आरो मोसौखौ गुमोमोन बे जायगायाव सियाल फैनानै दानाबा बिनि बोरमाफोरखौ अर थारजोब्बाय आरो जाबाय माखासे अब्ला बे गथ'आ ओं बिदिनो होख्रावबाय आरो जे रायजोफोर नै सियाल फैबाय आंनि बोरमा मोसौफोरखौ अरजोब्बाय आंहा गोबां खहा जाबाय आंखौ बासायफैदो बासायफैदो होननानै ओं बेयो हो-होख्रावबाय नाथाय बे समावहाय गामिनि मानसिफ्रा खोनादों खोनानानैबाबो बेखौहाय रावबो बासायनो थांङासै मानो होनबा थांनाय बारावहाय बियो गामिनि मानसिफोरखौहाय बिदिनो गावनाव सियाल फैबाय होननानै बियो सियालनि माथो गाबफ्लानानै बियो थगायखानाय खौ गामिनि मानसिफोरा रागा जोंनानै दंखायोमोन बिनिखायनो बेखौ नैबे जेब्ला ओं सियालानो फैमारनानै गावनि ओं मा होनो मोसौ बोरमाखौ जेब्ला जालाङो होमबा रावबो बेखौ बासायनो फैयासै माने।
औ।
जोङो बिनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनोबा मिथिनो हायो जे जोङो थगायनानै जोङो ओं बारा दिन सलिया आरो खेबसे थगायबाथाय नोंखौहाय ओं आरो फिन खेबसे बारावहाय रावबो नोंखौ बिसास खालामनो गोब्राब जायो। बे खोथाखौ बे जों बे सल'निफ्राय जों बुजिनाय जायो आरो। नोंथांङा अब्ला नोंनि सल'बाथाखौ खोन्थानो हासिगोन।
औ। नोंथाङा दायो आंनि सिगाङावहाय नोंनि सल'खौ खोन्थाबाय आं जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा बे सल' गोबां ओंथि गोनां खोथा दंमोन बे मोनथिनो मोनदों जे मा होनो थगायग्रा मानसि खौ फोथायनो गोब्राब होननानै दा बिदिनो आं मोनसे सल' खोन्थानो सानदों नोंथांनो नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय। दा सल'आनो जाहैबाय माने मोनसे गामि खाथियावनो आरो गामि फिसा खाथियाव बाय जंगल मोनसे दंमोन आरो दा बेयावनो गोबां जिब जुनार दङ। बे जिब जुनारनि गेजेरावनो मासे एन्जर आरो मासे सियाल दंमोन आरो ओमफ्राय सानसेखालि बे एन्जरा गावनि गुदुंनिफ्राय आदार नागिरनो होननानै ओंखारबोदोंमोन बेयावनो माने सियाल खौ लोगो मोनसननाय जादों आरो मासे सियालखौहाय दा बे सियालाबो एसे जाम्बामोन ओमफाय दा सियाला बे एन्जरखौ नुनानै जानो थाखाय अरनो थाखायबा होसोनाय जाबाय आरो दा बेयावनो बिसोर सानै जों सियालजों एन्जरजों गोबां होसोलायबाय दानाबा होसोयै होसोयै होसोयै दाना सानैबो मेंबाय मेंनानै ओमफ्राय दा सिला थाथ'बाय ओमफ्राय मा होनोमोन लाय बे एन्जरा खारनो हाबाय आरो दा खारनानै बे एन्जरा सानफिनबाय आंथ' दिनै सोबासिदों ना थाय बेलेग दिनाव आंखौ अरफिनगोन बियो र' मोनसे खायदा खालामनो सानबाय आरो बेयो दानाबा ओंखारबोफिननानै बे सियालखौ बुंबाय आरो ओइ सियाल नों आंखौ मानो होसोनो नागिरदों नों आंखौ जानो मोना थ' आंहा जानो थाखाय आंखौ जानो थाखाय बेलेग सियाल दंखायो। आंजों राय्लायखानाय होननानै बुंबाय बे सियालाथ' एसे जाम्बा होनबाय हाब सोर बेलाय आंनि खाजाखौ जानो नागिर दों होननानै बुंबाय दा बिदियावनो मा होनोमोनलाय एन्जरा बुंफिनबाय दा खोथायाथ' बि दि नंला नोंथां दा खोथायानो जाहैबाय जाय बोलो लोगोरासिन आंखौ बेसो जागोन मानो होनबा आं थैबाबो एसे मोजां समाननै थैगोन बोलो गोराजों जाजानानै थैगोन होननानै नोंथाङा बेखौ खोनानानै सियाला गोबां रागा जोंबाय एसे जाम्बा नालाय ओमफ्राय फै सोर बेलाय फै होनोमबालाय आं बेजों अरलायलायगोन जों सानैजों सोर देरहायो जों बेखौ जोंनि गेजेराव सोर देरहायो जों जागोन नोंखौहाय बिदि होनबाय होमबा बेखौ खोनानानै एन्जरा बुंफिनबाय आरो दे बिदिब्ला फै आं नोंखौ बेखौ लोगो हमहैसै होननानै दाना बिदिनो थाङै थाङै थाङै बे गामि खाथियावनो हाजो मा होनोमोनलाय जंगल नालाय बे जंगलावनो मोनसे मा होनोमोनलाय दैखर बा मा होनोमोनलाय वेल होनना बुङोना बेयो गारसोनानै दोननाय दंमोन आरो दा बे खाथियाव लांबाय ओमफ्राय एन्जराहाय बुंबाय आरो नै बे से सियाल बोलोगोरा नोंनिफ्राय बोलोगोरासिन सियाल बेयाव दं बेजों थांनानै अरलायहै होननानै बुङो दाना बे सियाला जाम्बाया खोनानानै दाना दैखर सिङाव नाहरबाय दा बे दैखर सिङावथ' दैखरखौ बाहायनाय जाया नालाय दैया दद्र' थायो गावनि सायखंखौनो नु फिनो नालाय गावनि जेनेबा मोखांखौनो मा होनोमोनलाय आयना बायदि नुफिनबाय ओमफ्राय होनबाय ओइ सोर नोंलाय होनना बुंबाय दानाबा आरो बेयावबो रायलायनायखौ खोनाफिनबाय आरो सोंबाय बियो आरो दानाबा आ
नोंसो बिदि होननानै डाइरेक्ट दैयाव बारसोमबाय माने बियो ओमफ्राय बार सोमनानै दानाबा गब्र'नानै थैबाय आरो दा जों ओमफ्राय दा बेथ' गबनानै थैबाय बे जरा बासिलांबाय आरो बिदिनो ओमफ्राय गावनि खाजाखौ नागिरफिननानै हाबहैफिनबाय दा जों बेयावनो सोलोंथाइखौ मोनो जे नोंथां बे काहानिजोंहाय जोङो सब समय जों बोलोजोंल' देरहाया जों दिमागबो सलाय होनांगौ जायो जों दिमागानो जों मिथिनानै मोनोना मानो होनोमोनलाय दिडमागानो जोंनि सबसे गिदिर बोलो होननानै दा जों बेयाव नै बेखौ मिथिनो मोनो आरो आंनि माने बे फिसा सल'आ बेनोमोन आरो नोंथां नोंनि सिगाव फोरमायनाया
उम बे जेनेबा नोंथांनि उम सल'जोंहाय जों बे खौबो सोलोंनो हायो जे माने जोङो ओं गियानि बा जोङो बोलो सोलोजोंल' नङा जों गियान थाबाथाय जोङो उम माखासे बे बेबायाददिनो खैफोदफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आं बेखौ बे सल'निफ्राय नोंथांनि सल'निफ्राय आं बे खोथाखौ बुजिदों आरो दा जोङो मोननै सल'आवबो नायोबा सहायनिया जोङो नुदोंमोन जे नोङो बा बा नोङो बारे बारे नोङो थगायबाथाय नोङो गावनो हारसिंनो नोङो फसिगोन जों बेखौ नुनो मोनदों आरो ओं खेबसे थगायनानै नोङो नैथिबार थगायनो नों हानो गोब्राब आरो नोंखौ फोथाय आरो नोंखौ मानसिफ्रा फोथायनाय नङा आरो नोंथांनि सल'निफ्रायबो जों बेखौनो नो बुजिदों जे गाव गियानि बा माबा मोनसे खायदा खालामनो रोंबाथाय जोङो माखासे जों खै खैफोदनिफ्राय जोङो बोलो सोलो गैयाबाबो जोङो माखासे खैफोदनिफ्राय जोंनि मेलेमनि जे उम फावार दङ बेजोंनो जोङो जों माखासे खैफोदनिफ्राय जों बासिनो हायो आं बे खोथाखौ जोंनि बे दानि सावरायनाय सल'फोरनिफ्राय आं बे खोथाफोरखौ बुजिदों आरो नोंथां
औ नंगौ दा नोंथांनिफ्रायबो आं जोबोद सोलोंथाइ मोननो हादों बेखौ आं गोजोननाय बिदों आरो दा नोंथां नै जोंना समावबो जानानै फैबायमोन दा नोंथाङासो मा होनो
दोनथ'सिगोन होनोमबा नोंथां
औ दे होनबा गोजोननाय थाबाय